नोंथां
खोनाबाय नोंथां।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जों दा ओ बर'फोरनि जा बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों। नोंथाङा सम दोङोब्ला आंजों एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा बायसा बैसागु फोरबोखौ फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ। औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बैसागु बैसागुआनो जाबाय ओ जोंनि बर' माहारिनि ओ मोनसे ओ जोबोरैनो ओ बाख्नायजाथाव आरो देरसिन ओ बर'फोरनि रंजानाय फोरबो
औ
ओ बैसागुखौ ओ जोङो ओ बैसाग दाननि ओ बैसाग दानाव फालिनाय जायो ओ
औ औ।
ओ बिनि सिगां जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो। ओ सैथ्र' दाननि ओ जोबथा खालार खालि ओ जोङो मोसौ थुखोनाय बा बैसागु ओ मोसौनि बैसागु बेखौ स्रंकान्टिनि ओ जोबथा खालाराव ओ फालिनाय जायो। ओ मोसौ थुखैनायाव जोङो ओ माखासे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ जेरै लाव ओ फान्थाव ओ ओ लोखोना बिबार आरो दिंगिलिगि ओ फिफां ओ बिदिखौ लाबोनाय जायो ओ आरो जोंहा ओ मोसौ थुखैनायाव ओ जोंहा गाबबो फुननाय जायो। ओ ओ हां माबाफोरनि ओ थौनि हांगार बा सारायफोरनि हांगार ओ बि दिनो ओ थाव गोथांजों लगायनानै ओ मोसौनि गाब माबायाव ओ मोदोमाव फुननाय जायो ओ बेखौ फुननायनि ओ ओंथियानो जाबाय ओ जोंहा ओक्षमोसौ थुखैनाय समाव बे दिनखालि जोंहा मोसौखौ खानाय ओ नेम गैया हगारनानै होयो बे हगारनानै होनाय समाव ओ गोदोनि ओ दिनावथ' ओ बर'फोर थाग्रा जायगाया ओ हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन नालाय। ओ बिनिखायनो ओ मोसा लख्राफोरा जाहाथे ओ मोसौखौ ओ जानो हाया ओ रं फुननायनि गेजेरजों ओ गावसिनि लोगो बायदि ओ साननानै ओ जाया बेनि थाखायनो फुनो बिनि उनाव ओ जेब्ला बैसाग दाननि ओ सेथि खालार ओ सेथि खालार खालि ओ ओ जोङो जोंनि गिदिरफोरखौ
औ औ।
ओ ओ दुगैस्रां लोबस्रां फुङाव ओ बाथौ खौ खुलुमखांनायनि
उम।
गिदिरफोरखौ गामि गामि साहानिफ्राय बा खोलानि ओमफाय जोङो गिदिरफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बेबायदि एक थारिखआव जोङो लानाय जायो ओ बिनि उनाव ओ बैसाग दाननि नैथि खालारनिफ्राय ओ जोङो ओ बैसागु रंजानायखौ जोङो ओ जोङो फालिनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव ओ जोङो बैसागुखौ ओ दानि आथिखालाव ओ थाम दिनहालागैल' लाखिनाय जथै जासै।
औ।
ओ नाथाय गोदोनि दिनाव ओ गोबाव समहालागै लाखिनाय जायोमोननो। ओ दानि सुबुंफोरा ओ खामानि दामानिजों ओ बांसिन जानायलाय ओ बैसागुखौ ओ सान थामहालागै लाखिनाय जासै। ओ बिनि उनाव ओ सातदिन सातदिननि उनाव ओ जोङो बैसागुआव मोननाय ओ माइरं बा फैसा ओ बा मैगं ओ‌ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाय ओ बेखौ खांनानै जोङो खुंखा जानाय ओ गोखा गोखै जानाय बे समाव जोङो ओ गामिनि फोथारफोराव बा ओ दैमा जिंफोराव जोङो ओ ज' ओ जानाय जायो। ओ बिबायदिनो बैसागुखौ जोङो ओ जोंनि जायगायाव ओ बिबायदिनो खुंनाय जायो नोंथां। ओ नोंथांमोननिजोंबो बैसागुखौ माबोरै खुंनाय जायो माबोरै जानाय जायो ओ बिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। ओ बिदिब्ला नोंथाङा जा बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो बि फोरबायदियानो आरो। जेरै बैसागुखौ ओरैनोथ' सातदिननानो फालियो आरो। नाथाय जोङो बेखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो आरोना। जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु आरो। बेखौ जोङो एप्रिल दाननि जिबा खालाराव फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ जोङो। ओमफ्राय गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौहाय फालिग्रोनाय जायो। मोसौ बैसागुखौ फालिनोबा जोङो गिबियाव ओ जा फुङावहाय ओ बिदिनो साखोन सिखोन जानानै ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबांथा आगजु नांगौ जायो बा मुवा बिदिनो ओ मैगं थाइगं जेरै पानेलाव, हालदै, फान्थाव, दिग्लि लिथि पाट, थाराय बिदिनो बायदिसिना नांगौ जायो आरो। बेखौ जों
औ।
ओ जा मोसौ थुखैनाय बेनि सानसे सिगां ओ जोङो बुथुमना लानाय जायो आरो बेफोरखौ नोंथां।
औ।
ओ बिनि उनावहाय जोङो जा मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेफोरखौ फिसा फिसा हानानै ओ जा औवाजों बानायनाय खा थि बेजों जोङो माला सुयो आरो माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोयो। आरो जोङो बिदि मोसौनि ग'लियावबो आरो ओ न'नि उखुमुन्दा बेफोरावबो खाना दोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बिदिनो दैमा एबा फुख्रि फारसे लाना थाङो आरो। लानानै थांनानै जों बेवहाय ओ गोदोनि खुगा मेथाइ दङो। बेखौ ओ खनै खनै एबा रोजाबनानै बिदिनो जा मैगं हानाय बेफोरखौ सारनानै दिगलिटि पाटजों बुज्राब बुज्राब बिदिनो मोसौखौ थुखैयो आरो। बेनि उनावहाय ओ जा मोसौनो खानाय जा दिरुं बे दिरुंखौबो जों बेयावनो बावबोयो आरो नोंथां। आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो फोथा फोननाय जायो जायखौ जोङो ओ खान्था बिदिनो सारायफोरनिफ्राय हल'ना मोननाय बेखौ जोङो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौनो फोनो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय जोङो औवा जा औवा जोङो थरथाम बिदिनो थुख्रा थुख्रा दानना लायो बिनि उनावहाय बे हांगारखौ लागायनानै जों मोसौनो बिदिनो बायदिसिना महर आख बानायना होयो आरो मोसौनो। दा नोंथाङा बुंलांखादो ओ गोदोनि दिनाव बिदिनो दि‌ ओ बारा न' बां आरि गैसोयामोन नालाय बिदि जंगल बारि गोजामोनना बिनि खायनो मोसा मुफुर फैयोमोन बेयाव ज जाहाथे जोंनि मोसा ओ मुसौफोरखो जेबो ओ खहा खालामा बिनि थाखाय बेफोरखौ फोनना होयोमोन आरो। रो बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ अ बि दिनखालि जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो बेलेग दिनाथ' जोङो मोसौखौ फोथाराव बिदिनो गांसो जानो थाखाय ओ दोनदाल होनाय जायोमोन नाथाय बै सानखालि मोसौनि सान नालाय जों मोसौखौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि उनावहाय जेब्ला मोनायाव मोसौ खानो जायो अब्ला ओ मोसौ खानो सम जाब्ला अब्ला जोङो मोसौखौ लाबोयो लाबोनानै इदिनो मोसौनि नामावहाय जोङो बिदि ओ थोगि होयो सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो खाला लगायो आरो। बिनि उनावहाय जों मोसौनो ओ दिरुं एबा गोदान फागा बावो आरो मोसौनो आरो बेखिनि ओ बेखिनिखौ फालिनानै मोसौनि सानखौ बारहरनाय जायो आरो। दख बिनि उननिफ्राय फायो जा सेथि खालार बेनिफ्राय जा जोङो बिदिनो बे सानखालि जोङो एक स' एकथा बिद गोखा गोखै खांथिंना जानाय जायो आरो। जेरै खुंखा बिलाइ, ओ खुन्थाइ फिथाइ, थालिर फस्ला,। हेलांसि मानदिया बिदिनो बायदिसिना खांथिना जायो आरो जोङो। बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै आबौआ बुंलांदोंमोन आरो बेखौ जोङो जानो हायोबा देहानि बेमार आजारनिफाय बारग'नो हायो होननानै नोंथां। आरो बिनि उननिफ्राय जोङो जा नैथि नैथि सानखालिनिफाय जोङो ओ मोसानाय मोसानाय मुसुरनायखौ जागायजेनो आरो जेरै फुङावहाय सिखारनानै बिदिनो ओ एसे देहाखौ साखोन सिखोन खालामो न' बां साखोन सिखोन खालामनानै ओ गावबा गावनि मिन्दिराव ओ एबा थामसालियाव जोङो बिदिनो खाला लगायो बा थोगि होयो आरो बिनि उनावहाय जोङो गोदोर फोरनाव औ गोदोरफोरनावहाय बोर लायो गोदोरफोराहाय उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो नोंथां बिनि उनावबो जोङो गामिनि जा मन्दिर बेयावबो थांनानै जोङो ओ आलारि बाथि लागायहैयो बेनि उनावहाय जोङो गोदोरफोरनाव जा ओ गामिनि सुबुं गेदेर गोलाव बिसोरनावबोहाय जोङो बोर लायो आरो बेनि उनावहाय बे गेदोरफोराबो उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो। बेनि उननिफाय जोङो जा मोसानो थियारि जायो आरो जेरै बर' आइजोफोरा बायदिसिना गाबनि ओ जि जोम गानो जेरै जोंनि बर' हारिनि बर' जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे सिनायजा थाव जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै ओ बर' आइजोआ गानो जेरै ओ बिदन दख'ना गोमो आरो आर'नाइ हास्रा गो्जा आरो ब्लाउस गोदजा जा बिदि गानो आरो नोंथां आरो बिदिनो बायदिसिना ओ खानायाव बिबार थुयो ओ आसान गानो फोथा लायो बिदिनो आरो बायदिसिना समायना रमायना गाबजों देलायफबो आरो आरो बेनि उनावहाय जा हौवासा फोरा जेरै गामसा गोथां ओ आर'नाइ फास्रा बिनि उनावहाय गिन्जि बिदि गानो आरो आरो बैसागु दानाव जेरै दाउखौऔनि गाबनायजों जोंनि गोसोआबो उसिफावो आरो बेनि उनाव जोङो रंजा बांजा बयबो ज' ज' मोसायो आरो दा जोंनि ओ जा बर' हारिमुनि जा दामग्रा आगजु ओ मा मा दामजु जोंनि बर' हारिया जेनेबा लायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। ओ जोंनि बर' हारिया ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां लाइफांनिफ्राय बा औवानिफ्राय बानायनानै ओ जोङो जोंनि आ हाबाफोराव बा जोंनि सोरखौबा बरायनायफ्राव ओ मिथिं दावथिं ओ आरो जोंनि ओ बैसागु बोथोर रंजानायाव ओ बिदिनो ओ रंजा बाजानायफ्राव ओ जोङो ओ औवानिफ्राय बानायनाय ओ सिफुं ओ गंगोना आरो दंफांनि बानायनाय खाम सेरजा आरो जाबख्रिं ओ बायदि ओ दामजुफोरखौ लानानै जोङों ओ रं-रंजायो।
औ औ थारैनो नंगौ।
आरो बैसागु बोथोराव जोङो मिथिंगा ओ मिथिंगाखौनो ओ जों मिथिंगानि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बारियाव हाग्रा बंग्रायाव थानानै ओ जाबोग्रा हिसाबै ओ जोङो मिथिंगा बिमाजों जोबोरैनो माने खाथि सोमोन्दो लाखियो ओ बिनि थाखायनो जोङो बैसागुखौबो ओ मिथिंगायाव जेरै ओ बैसागु जानाय लोगो लोगोनो गासिबो गोदान ओ महर मोनो ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ आरो ओ दैमा दैसा ओ गासिबो ओ गोदानै माने ओ जागायजेननाय बे समनिफ्राय बैसागु समनिफ्राय बैसागु जानाय जानायनिफ्राय आ जागायजेनो आरो ओ बेखौनो ओ जोंनि बर' माहारिया ओ माने ओ फालिबोयो आरो आरो दिनैसिम फालिबोदों ओ आरो ओ उनावबो फालिलांबाय थागोन।
औ औ दा नोंथां बुंनाया थारानो नंगौ जेरै जों गोदो बिदिनो खाम ज'था सिफुं सेरजा लानानै मोसायोमोन आरो जा औवानिफ्राय मोननाय थरखा बेफोरखौ लायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि जुगाव ओ बेफोरखौ लानानै एबा मु दामनानै मोसानायखौ जों खम नुनो मोन सै आरो नङा होमबा नोंथां? औ दाथ' बिदिनो बायदिसिना इलेकट्रनिक बुस थु ओंखारबाय नालाय बिदि जेरै औ औ बक्स बिदिनो बायदिसिना ओंखारबाय बेफोरखौनो लाना फ्राय जोङो मोसानाय नुयो आरो मानसिफोरखौ। बेफोरखौ जोङो जे बिसोरखौ बेफोरदि लाना मोसानाय नुयोब्ला जोङो ए से बुजायनांगौ जायो आरो जाहाथे बेयो जोंनि औ बर' हारिनि जा जोंनि दामनाय देनाय बेफोरनि ओ सिनायथिफोरा जाहाथे गोमालाङा बेफोरखौ बाहायनानै जे जोङो रंजायो बे बैसागु दानखौ बेफोरखौ जोङो बिसोरखौ बुजायनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। ओ बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन थ'नाय जाबाय होमबा नोंथां गोजोन्थों।